औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों हेल'।
अ मा खालामगासिनो दङ दायो?
आङोथ' दायो नै ओरैनो दंथ'यो।
अ ओरैनो दंथ'योबा नोंथाङा फ्रिबा ओ मोनसे टपिक फिकनि सायाव सावरायनो हागौमोन नामा नों नोंथांजों?
औ औ सावरायजागोन दे।
ओ जोङो ओ कम ओ टपिकखौहाय कम्पिउटारनि सायावनो सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ औ जायो दे सावरायजागोन
अ नोंथाङा कम्पिउटारनि बागै ओ कम्पिउटार लानो लानानै जों मा मा मुलाम्फा जायो ओ बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोनामा
औ हागोन दे ओ कम्पिउटार होनोबाथ' जोंना ओ दानिया गासिबो खामानिखौनो जोङो कम्पिउटारानो मावनाय जायो जेरै अनलाइन मावनाय माबा मोनसे डाटा एन्ट्रि खालामनाय बा बेंकफोरनि खामानि बा कम्पानि गिदिर गिदिर सलायनाय मानायनि बेफोर गासैयावबो जोङो कम्पिउटारावनो बाहाय जायो आरो ना ओ गिबियावनो आं बुंनो सानो जोंना माने ओ कम्पिउटारखौहाय ओ दिरुनाया जाहैबाय सारलि ओ बेबेेस होननाय सुबुङा दिरुनदोंमोन आरोना जायखौ जोङो माने कम्पिउटारनि फिफा होननानैबो बुंनाय जायो आरो
औ
औ बिथाङा जिदाइनजौ नैजि जिनै मायथायाइाव माने कम्पिउटारखौ गिबिसिन दहुननाय जादोंमोन आरो
ओ
जोंना कम्पिउटारजों गोबां बेबायदिनो खामानिबो जायो जोङो जेरै ओ कम्पिउटारजों जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों गोबांहाय जोङो सोलोंनो हायो जेरै माखासे ओ सोलोंथाइखौ जोङो अनलाइन क्लासबो मोनो नालाय जेरै ओ कम्पिउटारनि बागैबो जों बेफोरखौ सोलोंनो हायो माखासे गियानफोरखौ जोङो ओ बेनिफ्राय जोङो मोननो हानाय जायो इन्टारनेटनिफ्राय आरो माखासे जोङो कम्पिउटारजों जोङो माखासे ओ प्रमसन खालामनो हायो जेरै मुवा बेसादफोरखौ फानलाय बायलाय खालामनायनि प्रमसन जों खालामनो हायो ए आरो जोङो कम्पिउटारजों ओ
बेबायदिनो खामानि मावनो हायो गोबांनो जेरै अनलाइन अबा साख्रि फोरनि एप्लाइ खालामनाय मानाय नैबेफोरनि बागैबो
ओ नोंथाङाबो मा मा मिथियो नोंथाङा ओ फोरमायदो
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै बुंदों औ थिग बेफोरबायदिनो कम्पिउटारखौ लानानै नानै जों गोबां खामानि मावनो हायो ओ जेरै ओ ट्रेननि टिकेट बा जोङो बेफोरबायदिनो गारि फोरनि बासफोरजोंबो जोङो बेफोरबायदिनो अनलाइन ओ तिकि टिकेट ओ बुकिं खालामनो हायो बा टिकेट दाननो हायो जों नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ फाइटफोरनिफ्रायबो जोङो न'नि न'आवनो थानानै जोङो दखान सेन्टाराव थाङालासिनो कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जोङो न'आव नआव जुदि कम्पुटार थायोब्ला जोङो बेफोरजोंनो अनलाइन खालेमनो हायो। औ आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनो कम्पिउटार लानानै बा कम्पिउटार सालायनानै जों बेफोरबायदिनो मोनसे द' खान बा मोनसे बेफोरबायदिनो स्तर खुलिननैबो जोङो बे जोंनो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ औ
ओ
जोंना ओ कम्पिउटार होनोबा जोंहा कम्पिउटारजों जोङो मा खासे जोंना ओ बाहाय जाफायो जेरै जोङो कम्पिउटारावहाय केबर्डनि जोंना गोनांथि जायो आरो जोंनो ओ माउसनि गोनांथि जायो। ओ आरो मनिथर सि पि इउ होननाय बिनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां। ओ जेरावनाखि बे गैयाबा जोंना माने कम्पिउटारखौ जोङो ओ सलायनो हानाया माने गोब्राब आरोना
औ
औ बिदिनो दानि मुगायावथ' ओ गोनोखो मुगा बा कम्पिउटार मुगा होननानैबो जोङो बुंनो हायो
औ थारैनो
औ मानो होनना बुङोब्ला जों माने बांसिन खामानियानो जोंनिया बेजोंनो जायो नालाय
औ
जेरैहाय ओ माखासे जोङो कम्पानि मोनसेखौ सालायनो थाखायबो जोङो बेवहाय गोबां मानसिफोर लेबारफोर खामानि माव मावनो फैयोना
औ
दानि जुगाव माने ओ बै सिगांनि बायदि ओ खलम आरो बहिफ्राव माने लिरनानै लालिया आरोना
औ औ
माने ओ कम्पिउटारानो नोङो फैनायनि प्रेजेन्टफोरखौ बावहाय बेयावनो एक्सेप्ट खालामनानै ओ माबानानै ओ रेजिस्टार खामनानै बा प्रेजेन्ट खालामनानै दोनो आरो आरो जोंनिया मोनसे दङ' सिसि केमेरा जाय ओ गिदिर गिदिर खम्पानि बा बेंक बा जों सोरनिबा न'फोरनि लांगोनाफ्राव होनायखौ नुनो मोनोना
औ
गो माने जोङो कम्पिउटार गैयाब्ला जोङो नुनो हानो हाया आरोना जों माने कम्पिउटारनि ओ बाहायनायावसो नै बेफोरखौबो जों माने नुनो हानाय जायो आरो।
औ थारैनो नोंथाङा जि बुंदों
औ
ओ जोङो बेफोरबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायनो हाय नङा होमबा नोंथां औ जेरै जोङो बेफोरबायदिनो गावनि नांथारगौ ओ मुवा बेसाद फोरखौबो जों बेजोंनो अद ओ अनलाइन अर्डारबो खालामनो हायो नङा होमबा
औ औ
जोङो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खोब ओ कम्पिउटारजों रां आरजिनाय बा बेफोरबायदिनो गोबां खामानियावहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङा औ बुंनो हागोन
कम्पिउटारजों जोङो माने माखासे बेबायदिनो जेरै माखासे डिजाइनफोरबो जों खालामनो हायो जायखौ जों माने जायखौ जों माने मबाइलजों हाजोबा नै बेफोरखौ माने जोङो कम्पिउटारजों खालामनो हायो आरो जेरै माखासे
जोंना जों नुयोना जोङो फिलिमफोर नायोना जोङो गिदिर गिदिर जेनेबा बलिउड हलिउड बा गिदिर गिदिर माखासे ग्रिन स्क्रिन लगायनाय नैबेफोर एफेक्स एफेक्स होनायनि बेफोरो माने जोंना कम्पिउटार गैयाबा जों नैबेफोरखौ हाया आरो ना
औ
माखासे माने गोबांनो इफेक्ट होनाय मानायनि बेफोरो माने जोङो कम्पिउटार गैयाब्ला जों माने नै बेफोरखौ जोङो दिरुननो हानाय जायामोन आरो
औ
औ ओ आङो माने बेखौनो बुंनो सानो जे जोंना कम्पिउटारा माने जोंनि दा नैबे गोदान मुगायाव माने मोनसे बोर होननानैबो सानो आरो ना फोर होनाय माने कम्पिउटार गैयामोनब्ला माने कम्पिउटारनि जोहै माने जोङो गासिबो माखासे खामानिखौनो जोङो मावनो हायो जेरै दा
बेंकनि खामानि होनब्लाबोथ' जों माने कम्पिउटार गैयाब्ला जोंथ' मावनो हानाय जायाना नोंथां
नंगौ थारैनो
माखासे न' माने डाटा एन्ट्रि खालामनाय मानाय नै बेफोरो माने मेल खालामनाय कम्पिउटारनि जोहैसो जाजोबो आरो जेरै नोङो मोनसे बुस्थुखौ नों खालामनोब्ला माने नों दाबसे जायगानिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगासिम हैनायावथ' गोबां सम लायो नङा होमबा
औ
दामाने जों नैबे कम्पिउटारावहाय माने टाटा इन्ट्रे खालामनानै हरोब्लानो माने से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरावबा बेफोरबायदियावनो जोङो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ
ओ आरो जोंना माखासे दंबावो बेबायदिनो समखौ माने जोंनो ओ जोबोद गोरलै खालामना होनाय बायदि जाबाय आरो ना ओ सिगांनि समाव थ' ओ इसिबां बेफोरबायदि गैयि समाव माने गोबां खस्थ'यै सोलियोमोन
दानिया जोङो जोङो मोनसे प्रजेक्ट बानायनोबाबो जोङो इजियावनो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ -औ हायो औ।
औ जोङो मोनसे ओ माबा मोनसे सोंलुनि एन्सारखौ ओ नागिरब्ला बो जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो आरो। औ बेफोरबायदिनो फरायनाय ओ सोलोंथाइ लानायनि बिथोनावबो बेफोरबायदिनो गोबां अनलाइन बा बेफोरबायदिनो कलेजनि अनलाइन ए बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो उम फर्म फिलाप खालामनायफोरावबो जों गोबाङावनो गोबां खामानियावनो जों हेफाजाब मोनो आरो। औ जायनि जाहोनाव दा कलेजफोराव अनलाइन खालामग्रोआबा मोना रेस्ट्रेसन खालामग्रो गोराबा मोना नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
औ ओ बेफोरजों जोङो दा गोरलैयैनो इजियैनो खालामनो हायो आरो।
औ आरो ओ गोबां नुयो माने ओ कम्पुतारजों माने माखासे ओ बिजने बिजनेसथ' नङा जेनेबा साननानै ला रां आर जिनायखौबो जों नुनो मोननाय जायोना।
औ
जेरै ओ
माखासे सोरबा माने गावनि रोंगौथिखौ दिरुन दिन्थिनानै बा सोरबाया मोसानो रोङो सोरबाबा मेथाइ खनो रोङो नै बेफोरखौ माने बानायनानै सोरबाबो एक्टिं खालामनो रोङो। नै इफोरखो बानायनानै माने ओ कम्पिउटारा जाय इदिट खालामनानै जों माने इउटुब बा बेलेग मोनसे प्लेटफर्मफोराव जोङो रां आरजिनो हानाय प्लेटफर्माव हगारनानै माने ओ रां आरजिनो हानायफोरखौ जों माने गोबाङै नुयो आरो ना दानिया।
औ
बांसिनैहाय माने नुनो मोननाय जायो आरो। ओ नोंथां होमबाथ' जोंना ओ समाबो जानानै फैबाय।
औ औ
औ उननि समावहाय ओ मोजां मोनसे टपिक लानानै रायलायफिननोसै नङा होमबा नोंथां।
नोंथाङा ओ फंनैसो फोरमायनानै आंनो होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसेै नोंथां।
औ औ जागोन दे।